माथो मानिबा दुखु जादों होनना खोनादोंमोनलां सालथि
दुखुआथ' एसे एनै जादोंलै जिउआव जानांगौ
उ दाख्लि आङो नोंखौसो माबादोंमोन मा होनो मोनलाय
मा
दुखु जानानै दंगासिनो दांलै ओंखायनो फैयाखैदां आं सानगासिनोदं। देलै दुखुआलाय जाखायो खोनाबाय सिन्था खालामनाङा खोनाबाय। नोङो बे मेगननि साराया बेखौ मिज्लौ मिज्लौ दानाय दे बेखौ माबा नाङा आरोना।
औ।
बे मेगननि इसाराखौ मोजाङै हमथानांगौ दाबायदि बैसोआव। ओंखायनो बे इसाराया माने गोसोखौ बोहोयो। ओंखायनो एसे हमथानांगौ।
नंनायालाय नंगौ माने गासिबो दंजोबोबाबो माबा मोनसे गैया गैया मोनबाय थायो माने गोसोआ। मानसिनि मान-मानसिनि मानसिनि लुबैनाय मानसिनि
औ माथ उम लुबैनाया जोबनो थाङा।
बेखायनोथ' मोनसेनि उनाव मोनसे लुबैबाय थायो एखायनो
उम
एखायनो एसे गोजानाव थानो सानबाय आं।
ए उम दहाय नोङो जों थांनायखौ मोन जों औ औ।
लुबैनायखौ दोनथ'बाय माने आं मोनथिदों माने आंनाव आदा आदा सासेया फन खालामनानै अबाव दं मा मावदों सोंहरनायखाय खोन्थाहरदों ओमफाय बियोहोनहरदों नालाय जों थांगासिनो होननायखाय आं सानदों एसे लेट सौफैगोनदांं सानदोंमोन आरो नोंसोरा ओमफाय मालाबानो सौफैबाय।
ए जों माबाब्रा नोंनाव फन हरबा फद'सि मोन्नाव दंखायोना जों। इसिनाव दंखायोमोन जोङो आमफाय दाइरेक्ट फन हरनाय जादों आरो नोंनाव जोंबो दंमोन नालाय।
ओं
ओमफाय दाइरेक्ट सौफैबायबोना जों गुवाटियाव।
औ औ थांगासिनो नोंसिनाव होननायखाय आं एसे लेट जाबोगोन सानदोंमोन आरो माने आं सानदों
बिदिनो होनहरखादों एनदोर माबानानै।
ओ आं माने जोंनि मावख'निफ्रायसो थांगोन थांदों नामा सानदों माने थांगोन नामा सानदोंमोन आरो। ओमफाय रिजोनखौथ' मिनथिया मानो थांनो नागिरदों? ओमफ्राय जेला नोंसोर सो नोंसोर सौहैयो अब्लासो मिथिबाय आरोना।
उम अर सावोबाथाय खोनाबाय।
औ।
उम अर सावोबा हांगार जायो मिथिबाय हांगार जानानै हाथ'फ्ला जायो। हाथ'फ्ला जानानै हा जायो नङा?
जाबिज औ नंगौ अबसे।
औ बि-बिदि बिदि रावखौनोथ' बर'ननांगोन फिसा फिसाबाबो।
बर'ननांगोनथ' आरो।
उम ओमफ्राय इथाया अखा हानानै बादामालि जायो अखायाव दोनोबा ओमफ्राय बालाफ्राबो दो हायाव दोनोबा खोबालासि दोनोबा सिदोबनानै गोजोजोबो आरोना ओमफाय आरो सुस्र'लांजोबो।
हाबो जालांङो औ औ औ बेजों नोंथाङा बेनि ओंथिजों सालथेया मा फोरमायनो सानदों दे एसे बुजायदो आंखौ।
बेनि ओंथिजों
बे ओ नोंनि बे बिदिन्थिजों मा मा बुजायनो सानदों आंखौ?
उम जेनेबा बालायाबो खोबनानै दोनाबा अखाजों सुस्र'लाङो होनदोना?
औ।
नोङो ओंखायनो ओरैबायदि आरो जेनबा माबानि मोजां मोननायनियावबो जाहैयो। जेनेबा नोङो नोंनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ नोङो मोजाङै दोना जोथोन लायाबा बे लासैनो आलदा महर लालाङो नालाय। सोमोन्दो लाखिबाय थायाबा माने बेबो माने बिदिनो अखा सुस्र'नाय बायदि खोबनानै दोनाबा सुस्र'लांगोन आरो। जेराव मेराव। ओंखायनो जेरै खोबनानै दोनबाय थानांगौ आरो नों नोंनि गोसोजों। नोंनि माबाजों।
अके
जिउजों आरो नोंनि सोमोन्दोजों आरो।
औ।
बिनिखायनो आम फ्राय बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नोङो गोजानाव थानानैल' खबर लाबाय थाबा जानाय नङा। बै जेरै इथायाव बादामालि जायो नो
मा होनबावनो ब्रा ओ आंनि आंनि नै खोनासं
औ
औ खोनासंं आंनिखौ खोनासंग्रो माने आं बै मानसियानो आंल' गोसो जानानै मा जानो? बै मानसिया जेब्ला गोसोखौनो जायाबा।
उम
बिदि जादो आंनि बेलायावबो बेबायदि जादों माने, आंल' गोसो होनानै बोरै जानो? आं ल' बांसिन माने आंल' बांसिन माबानानै जोथोन लानानै जेनेबा बे आंखौ जेबो माबाखौनो होआबा
उम
गोनां गोनांथिखौनो सानाबा बोरै जालायखो? बिनिखायनो गोजान जानायानो गाहामबो जायो।
जायो जानायालाय बिदिबा। बे नोंनि सायाव दिसिबो साननाय गैयामोनदां ओमफाय माने नोंजों थानानैनो आं बे माबाखौ ओ आंनि लाइफखौ इउ माबानोसै आरो बेजों फोजोबसै होननाय बायदि खोथा। गाव माबा खाला सानना सानना लायाखै।
औ गैया माने गैगुबै गैखाया आंजों ना आं माने हमदांनो हाखानाय आरो। गैगुबै गैयामोन जास ओरैनो आंसो माने जाम्बा बायदि जादों।
उम उम एसे आन्दाज मोनबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेयावनो नों ओमफाय नों माबा बुंफिनबायबालाय उनावहाय दालाय जाबाय माबाय इदिनो बुंफिनायखायसो आं जेबो बुङासै। ओमफाय आं आनदास मोनखादोंमोन आरो हैै लाब गैला नों होननानैसो बुंखानो नागिरखादोंमोन आं।
माने बै समाव आङो गाव होन्नाय गाव होननाय बे होननायजों बुंनायजों जाबजो माने आं एसे फोथायनांगौनि गोनांथि जानानै फैदोंमोन आरो बे समाव फोथायदोंमोनबो ओमफाय उनाव लासै लासै बिदिनो माने बुजिलांबाय आरो बिनि माखासे आखल आखुनि खौ बुजिनानै हमदांनो हाजोब्बाय आरो गेजेर ससेआव आ माने आंबो बांद्राय आंबो बांद्राय बेखौ माने गोनांथि होननानै सानखायासैमोन आरो
ओम ओम ओम
ओमफाय बे बेनि थाखायनो बेनि थाखायनो आरो बेहा मालाय गुबुनजों जाबाय नामाथाय बोरै मिथिबावनो
ओम सैथोआ सैथो जाखायोलै नंखाया नंखायखा
थै बेनिखायनो आं नांथारला होननानै दो थाबाय माने जेबो होनहर खायाखै आं
दालायथो नै बेखौनो साननानै थाबायना माखासे मानसिफ्रा माखासे मानसिफोरा बेखौनो साननानै थासिगोन ना
माबोरै
जाय जाय नोंसोर सानैजोंखौ नुदोंमोन एसे बे बै सिगाङाव नुनाया बिसोरो बिदि साननानै थासिगोना दं होननानै सानना थासिगोन ना मानो बिदि मानो बिदि सानगोन मानो बिदि माबा दोनलाय गानलाय जोमलाय होननानै
औ माने आंबो आंबो माने माबायासैना जेबो माबायासै माने जेबो बा आं माने बांद्राय दुखुखौनो लाखायाखै लादोंबाबो स्रोद स्रोद माने बांद्राय फोलायाखै आरो जेनेबा नोंसोर लोगो हिसाबै लोगो हिसाबै
ओम ओम ओम दा गोसो गैयिखौलाय माथो खालामनो सालथे ओम
थानानैथ' लाखिनो हायाना
ओम गावबायदि गावनि उदांबासो गाव जुदि गोसो दंब्लासो जों बेखौ हमथाना लाखिगोन जुदि गोसो गैयाबा जों बेखौ हानाय नङा मानो होनबा जुदि लाखिनो नाजाबाबो नोङो नों लाखिगोन होन खिन्थु नोंखौ आ माबा खालामोन आरो नोंखौ ओरैनो नोंजों जेबो माबा खालामनाय नङा केयारलेस खालामगोन आरो नों
ओम ओम माने आंनिबा इसोरनि सायाव माने आंहा मोनसेल' आर'ज माने बे जाय बियो जाय बियो जायखौ हास्थायदोंना आं जेरै हास्थायदों गावबो हास्थायथों ओमफ्राय बै हास्थायजाग्रा मानसिया माने बेखौ आंखौ बे जेरै खालामदों बिदि खालामफिनजानो लुबै लुबैदों आरो माने अब्लासो माने आंखौ बे गोसोखाङो नालाय गोसोखाङो नालाय माने ओरैबायदि जे बिदि सासे दङमोन आंनि थाखायबो जोबोद अनोमोन बेफोरबायदि मोनसे गोसोखांनाय आरो गोसोखांनाय मोनसे गोसोखांथि नेरसोन बायदि जानानै जाहाथे गोसोआव फैयो बिनि गोसोआव आं बिदि साननानै दं आरो लुबैनाय दं
फिथाइखौ मोननांगौलै होमबासो बुजियो
खस्थ' खस्थ' माने माल मालायखौ खस्थ' होनायनि गावनि ख' फिथाइ फिथाइया मा जागोन उनाव बेखौ मोनथिनांगोन ना मोनथिगोन होमबासो जागोन होमबासो नोंखौ गोसो गोसोखांगोन
एबार उनावहाय बियो फैफिनबाबो आं आरो माब्लाबाबो बेखौ गनायनानै लानो हानाय नंला आं बेखौ नांला गोसोनिफ्राय एरख'थारखाबाय आरो आरो आं बेबायदि बे फैफिनबाबो आं माने
बे माब्लाबाबो जानो हानाय नंला नोङो ना दस्राखौ माबा आखाइ माबा होदो होननानै
ओ आं माने गनायनानै लानो हाला।
नों आंनि फारसे फैनो दा सानसै आंहा बिनि फारसे जेबो नोंनि फारसे जेबो माबा गैला सोमोन्दो गैला होननानै।
आं आंनि नंगौ एखायनो आं आंनि लामा जिउनि आंहा आंनि जिउजों जिउ बायदि थांसिगोन बे आंनि जिउ नोंहाबो नोंनि थिगौ नोंहा मोन नोंनि जिउआव नोंहा गोबां मोन्थाय दं मा मावनो हायो माव आंहाबो आंनि जिउ गोबां मोनथाय दङ आंनि गोसो बायदि आबाद मावलांगोन बेफोरबायदि जासिगोन आरो खिन्थु आंना किन्थु आं बेनि बेनि जानबुं नंखौ दोनदों आरो दाबो दं। बे बेनावबो दंखोमा जानो हागौ आंनाव आंनि सम सम माखासे
ओम बे जेबो नङा थाथोंसै जेनबा माथो खालामारोन बेखौथोनावगौसो नुनायनि
उम
नुनायनि
नुनायनि दोननांगौ औ ओंखाइनोै दोनखादों आं जेबो खालामखायाखै।
ओम दाख्लौ जों नुदोंमोन दहाय दाखालि जों जों लोगोजों आंजों थांदोंमोन। बे मानसि गाहाय जायलाया बेजों आंजों जों दालाय जोंनाव माबा लायाखै माबा बुस्थु फैयाखै बेयाव माइरं हैयाखै माइरं बिनिफ्राय लानानै बिसोर बैयाव दंमोन बे हरग्रायाव। न' गासिबो दंजोबोमोन आरो गासिबो माने न'खरनि गासिबो दंमोन बिसिना औ बेयावनो दंमोन उम आखाइ-आखाइ हैदोंमोन नना बेयावनो लोगो मोनदों ओं
नों माइरं लायदोंमोन आरो?
औ बे जों जोंनि मानसिफोरनि सासे अफिसनि
औ ओमफ्राय दा मा खालामगासि?
दा नैलै माबा जिरायगासिनि थाम्फै अदलागासिनि ओमफ्राय एकदमबारे मा होनो मोस्रोमफ्राबो नोगोद दंनै माबाया गुदुङाव उफ्र्रंजोबबाय फाक्काखौ।
एह
ओमफ्राय फाक्कायाबो गावब्रा जोब्बाय। हा? ओय बांग्रि मावगोन होनदोंमोनलै दिनै बोरैबा बांग्रि माव गोनबायदि होनना दाख्लै मैया सासे होनहरदोंमोन।
आंबो खोनायाखै निउस आव होदो नामा माबायाव
सिफुं सुग्रा आइजो आ नुदोंमोन।
होनदों होननायालाय आं खोनायाखै जेबो।
ए हाब सइथिबो दा बायदियाव बिदि खोनाबाय
औ खोनादों।
दाबायदि बिदि बुर्जा मावनांगौआ मा जागोन सानलायलांबाय आं आंथ' आंनि हिनजावल'
अ जोंनि जायगायाव बेबायदि गोबां दस्रा गुबुन जायगायाव जानायबायायदि जोंनि जायगायाव जाबाथाय मावबाथाय माने दस्रा जायगाया ओरैबायदि सेस जागोन हा था गाव फुसाजोबगोन बे माने बे मा होनो गोजौ गोजौ
उम।
नों जों जोंनि हायानो माने सबसे गोजौसिन बिराद मोजां जोंनि माबायानो।
उम उम उम बिसिना दैजोंनो समान खानो हाया दस्राना? दस्राना दैजों समानखा।
ओंखायनो दै लोमला बायोसो एसे एसे अखा हानायफ्रावनो।
उम उम उम उम।
दा गोजाननिफ्राय लायोबा जोंनि हाया बेसेबां गोजौ दंफैयो हाजोनिफ्रायबो जौसिनाव दंदां?
दङ एसे ओइ दे होमबा आं दुगैनोसै दे औ जागोन दे। औ